ओ नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामदों नोंथां?
अ आं दायो ओरैनो जिरायलाबायनानै दंथ'यो नोंथां
औ औ नोंथाङा फ्रिबा
औ दायो फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां
औ बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसैना नोंथां
औ औ
औ जों दा बैसागोनि सायाव रायलायनोसै
औ रायलायजागोन नोंथां औ
औ बैसागुआथ' जोंनि बर'नि बा आसामनि हारिमायारि फोरबो नङा होमबा नोंथां जेन'बा बेखौ औ असमिया माने बायदि बायदि सुबङा फारियो फालियो जोंनिबो बैसागु बिदिनो
औ
बैसागुआ माने मोननै जायो मानसि बैसागु मोनसे आरो मोसौ बैसागु गिबि साना मोसौ बैसागो नङा होमबा नोंथां औ औ बिदिनो बैसागुनि मोसौ बैसागुनि गिबि सानाव जों बिदिनो दिंखिया बा खैजिमा बिदिनो फुंखा माने गोखै गोखा गासै एकस' एकथा मैगं जायो आरो ना बेयो माने औ दा दा सोलिबोनाय नङा बियो माने आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदाय आबौ आबै आबैमोनानो माने बेबायदि जाखायो बा फालिखायो आरोना न'
औ औ
औ माने खायसे खायसे सुबुङा बुंदों बिदिनो बेफोरबायदि मैगं बा बिदि जायोब्ला माने लोमजानाय बा बेमार जानायफोरा गैया जायो होननानै नंगौ नङा मोनथिया थेवबो बिदि बुङो आरोना नङा होनबा नोंथां औ बैसागुआ स्नि सान जायो
ओ
औ जेरै मोसौ बैसागुआ गिबि सान नालाय जों मोसौ बैसागु खालि बिदिनो मोसौखौ गानहोनो थाखाय जों बिदिनो लाव फान्थाव हालदै खाथ्रि बिबार बिफोरनि माने औवा मोनसे औवा औवानि दिदुं माला गानहोनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बिदिनो खामखोन्दा खामखोन्दा दोनिफ्राय बिदिनो हांगार दिहुननानै जों गोथां थाव थावजों फोननानै लगायनानै माने जों मोसौनो फोथा फोननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जों दानियाथ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंबा खाथियाव फुख्रि बा बिदिनो बैसागु बैसागु दिनावथ अखा बिदिनो बार अखा बिदि फैखायो जेरैबायदि दुब्लिफोराव माने दै जमा जाना थानाय थायोना बेफोरावनो जों मोखौ मोसौखौ थुखै थुखैनो थाङो नङाब्ला जों बिदिनो खाथियाव फुख्रि थानायावनो जों मोसौखौ थुखै थुखैयो
औ
बेबायदिथ जोंनि खाथियाव माने दैसा गैया दैसा गैया औ बिदिनो फुख्रिनि दैयावनो थुखैयो मोसौखौ औ जेरैबायदि जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय जों मोनसे मेथाइबो खननाय जायो
औ
औ मोसौखौ जों थुखिखांना बिदिनो मोना मोना माने बयबो मोसौखौ खाया आरोना हगारना होयो बे दिनखालि उदां खालामो औ ओमफ्राय मोना मोना जों बिदिनो फागा गोदान जों मोसौखौ खायो
औ
औ ओ मोसौ मोसौ बैसागुआ बिदिनो गिबि साना थाङो ओमफ्राय नैथि साना बिदिनो मानसि बैसागु उम बियो बैसाग एक थारिक जायो ना बैसागनि एक थारिक सैथ्र दाननि जोबथा दाननिफ्रायनो बैसाग बैसागो जायो नङा होमबा जेरैबायदि दा औ एक थारिख खालि बैसागनि एक थारिख खालि जोङो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो दुगैनानै माने जोंनि बाथौ थानसालि थायो नालाय औ बेफोराव माने औ बिदिनो फुजा होयो आरो बिदिनो सनमान लालायो उन्दैफ्रा गेदेर फोरखौ सनमान लायो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो माने बिदि बोर होयो
औ
औ औ बिदिनो आरो जों नै थारिखनिफ्राय मोसायो आरोना जोंनि बर'नि जेरैबायदि ट्रेडिसनेल दड्रेस दखना लांगा गामसा हौवासाफ्रा आरनाइ रेगे रेगां औ बिदि गाननानै जोंङो माने खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बिदि लानानै जों माने बैसागो बैसागो मोसानो थांङा आरोना मागिनो
औ
औ बैसागो मागिनाय बिदिनो न'खरसे न'खरसे माने जोंनि गामियाथ एसे देरसिन नालाय बिदिनो बोराय बुरैफ्रा आलादा ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गथ' गथायाइ बिदि माने गुबुन गुबुन जायो आरो ना बिदिनो बैसागु औ बैसागु दिनाव बिदिनो सोरबाफोर दुखु दाहा दंब्लाबो गासैबो बावगोमा लांनानै बैसागुखौ माने मोसााथारो बा फालिथारो आरोना
औ
औ बैसागो दिनाव बिदिनो आरो फिथा सौराइ जायो। बा जौ ज बेदर बिदि थाखायो आरोना बैसागुआ
औ औ
औ आरो गोदोहायथ' बैसागोआव खाम जथा सिफुं सेरजा आरो खुगा मेथाइ बेफोरजोंनो मोसायोमोन माने दानिया आरो एसे एसे आलादाखौ नुनो मोन्दों फाराग नुनो मोन्दों। जेरै बायदि माने खायसे खायसे सुबुंफोरा दानिया माने बक्स लानानै बा बक्स दामनानै मिउजिक दामनानै बिदि मोसानायखौबो जों नुनो मोन्दों नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे बैसागोनि सोमोन्दै बुंदो
नोंथांङा जाबुलांदों बे सैथो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो गासिबो जोंखैबो बेबायदिनो आरोोना गोदोनि समावथ' जों गोदोथ' उन्दै उन्दै मोन नालाय जो बेबायदि बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदि बैसागनि एक थारिकाव जों दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो गिदिर मानसिफोरखौ खुलुमोमोन आरो इदिनो जोंनाबो बाथौ थानसालि दंङो बाथौआव जोंङो खुलुमग्रोनानै खुलुमखांनानै जोंङो मानसि गिदिरफोरखौ जोंनि गिदिर गिदिरफोरखौ जों खुलुमोमोन ओमफ्राय दायो दानि समावबो बेबायदिनो आरोना नोंथां नाथाय दानि समाव दा आथिखालाव एसे सोलायबोबाय मुगाया एसे सोलायबोबाय समजों लोगोसे गासिबो सोलायलांनो हमजोब्बाय दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बबेबा बबेबा गामियाव बक्सफोरजोंसो मोसानो हमबाय मोसाग्रा जाबाय आरो बांसिनानो दानि समाव बांसिनानो माने गोदोनि बायदि नंजोबला ओ दामनाय मुवा दामनाय दामग्रा देग्राफोराबो जोंनिया खाम जथा सिफुं आरो गोदोनि समावथ' बे मा होनो औवाजों हुग्रा जे दामग्रा बानायोमोन ना मा मुं होनो बेखौ
थरखा
औ औ औ थरखा दाथ' जोंखैजाया बेबायदि थरखाखौ नुनोनो थांला माने नुनोनो मोनला गोमालांनो हमबाय आरो ना ओ नोंथांमोनखैजाय दासिमबो दङ नामा बे
औ दङ औ थरखाया दङ।
अ जोंखैजाय बेखौ माने बाहायनायखौनो नुनो मोनला माने जोंखैजाय। मिथिबावानो जोंखैजाया बेखौ मा होनो मामोन? मिथिनो मिथिला आरो ना नोंथां बेबायदिनो माने ओ बिदिनो गोदोनि मुगाफोरखौ जोङो बारा नुनो मोनजोबला दाम दाम दग्रा देग्राफोराबो माने मोनसे नङा मोनसे गोमालांनो हमबाय जों बेखौ माने लाखिनो नाजानांसिगोन आरो ना नङाबा गासिबो गोमालांजोबगोन दाथ थ' नै सोलिहांबायानो बबेबा बबेबा गामियाव बख्स फोरजोंसो दिजे फोरजोंसो मोसाग्रा दा बेफोरबायदि सोलिलांजोबोब्ला जोंनि बर'नि माखासे हारिमु माखासे दामग्रा आगजुफोरा माने गोमालांजोबगोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बैसागु समावथ' जोङो गोबां गोसो बायदि रंजायो आरो रंजा खांनानै जे बैसागुआ गोदोनि बायदिबाथ' सदिन सातदिना थाखायो। ओ सातदिनखौ रंजाखायो जोङो ओ दाथ' बैसागु रंजाखांनायनि उनाव गामि गामि रंजाखांनायनि उनाव जोंना ओ जे बैसागु मेला जायो आरो ना।
औ
बे बैसागु मेलायाव जोङो उम बिदिनो खारनाय बादायलायनाय होयो ओ खाबादिफोर होयो बिदिनो बिदिनो हांसो दाउ अमाफोर हमनाय मेगन खाथेना हमनायफोर होयो। आरो बिदिनो थिं बुनायफोर होयो। ओ इदिनो बायदि बायदि खेलाफोर होयो आरो। आरो ना बिदिनो बैसागु मेला जानोसैबा ओमफ्राय बिनिफ्राय अख फार्स्टावनो गिबियावनो मेला जायैनि सिगांनो माने बेबायदि खेलाफोरखौ होयो बिनि उनाव अखानायैनि ओमफ्राय ओ मोसानाय बादायलायनायफोर जायो आरो ओ ओ मोसानाय बादायलायनायफ्राव जोङो बागुरुम्बाफोर मोसायो आरो बे गामि गामि बिदिनो मोसाग्लांलाबायनाय बिदिफोर होयो आरो सिखिरि मोसानाय बदै सिख गस्ला मोसानाय बेफोरबायदि होयो। दा बिदिनो जाय देरहायो बियो बान्था मोनो आर ना। ओ आरो बेफोरावबो बांसिनानो जोङो मोस मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरावल' जोङो खाम सिफुं जथाफोरखौ बाहायनाय जायो। नाथाय मा मेइन स्टेजाव जोंनिया दानि मुगायाव बांसिन दि जे दि जे आरो बक्सफोरजोंसो बांसिनानो ओ दामनायफोरखौ नुनो मोनो आर ना दायो।
औ नोंथां
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ जोंनाबो बिदि जायो माने रंजालि बैसागु खुङो।
औ
बेयो बैसागोनि गेजेरावना जायो आरोना बैसागोफ मोसाखांनायनि उनाव बिदिनो लास बायदियाव जायो जोंना।
औ औ
आरो बिदिनो बयबो उन्दै गेदेर बेहाय बाहागो लायो। सोरबाबा मोसायो सोरबाबा रंजायो सोरबा गेलेयो सोरबाबा खन्थाइ आवरायो। बिदिनो आरो ना बयबो बाहागो लाजोबो गावबा गाव।
औ।
औ बिदिनो जोंनाथ' गामिया बारा गेदेर नंखाया। बारा गेदेर नंखाया बिदिनो मोनथाम मोनब्रै दाब थाम दाब्रैनि गामि लोगोोनांना मोनसे बै बिदिनो रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जायो आरोना।
औ
औ बिदिनो आरो फिसा फिसा सिंगारबो लिङो जोंना साननै जायो औ।
औ जोंनियाहाय सानथाम खुङो आरोना। बिदिखौ औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। बि नोंथांजों सावरायनानै मा होनो बैसागुनि बागै सावरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। नों मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां।
औ
ओ आसा खालामो उनफोरावबो नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै। बिदिब्ला नोंथां औ दोन्थ'लायनोसै।
औ दे।
औ।